हेल नोंथा।
हेल'
हेल' नोंथां औ
औ औ खोनादों।
औ नोंथाङा फ्रि दङ ना?
दङ'
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथांजों आं दिनै फंनैसो संनाय खावनायनि बागै ओमफ्राय सावरायनाय देमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन।
औ। ओ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बर'नि जा दोरोङारि ओंख्रि अनला ओंख्रि बेखौ माबोरै सङो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ।
बेबो मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रियानो।
औ।
जाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो।
औ।
बर'निनो हाथासुनि हाबा होनोब्लाथ' जोंना अनला ओंख्रि नांथारगौ हाथासुनि हाबायावथ' जोंना अनला ओंख्रि नङाबानो जाया नोंथां
औ।
बिदिनो बे अनला ओंख्रिखौ संनायाव जोंना माइरंनि गोनांथि जायो
औ
सिगाङावनो जायखिजाया माइरं लाग्रोनानै जोङो दैयाव सोमनानै दोननांगोन गुरै जाजासिम बेनि उनाव जोङो गुरै जा खांनायनि उनाव
खेरखा नङाबा जायखिजाया मोनसे आय बोखांनानै गोरान गोरान जाजासि खालामना लानांगोन आरो गोरान जाखांनायनि उनावसो जोङो दिंखि नङाबा औवा जायखि जाया गोनोखो मुगानि ग्रेन्डार बेफोराव देनानै गुन्द्रा बानायना लानांगोन आरो नोंथां
औ
गुन्द्रा बानायना लाखांनायनि उनावसो जोंना संनायनि थाखाय थियारि जायो
औ।
बेनि उनाव जोंना संनो थाखाय आरो। गोबाङा बेदरफोरनिबो गोनांथि जायो आरो। खायसेया गोखै मैगंफोरजोंबो संनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
बिदिनो बेदरा ओम जायखि जाया मैगं बेफोरजों सङोबा जोंना सिगाङावनो
अनलाजों होफाग्रा मुवाफोरखौ खौ एवग्रोनानै लानांगौ बेनि उनावसो जायो आरो नोंथां
औ औ।
नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो होनोब्ला जोंनि ओनसोलाव गिबियावनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय अन गुन्दैनि गोनांथि नङा होमबा ओ बिनि सिगाङावनो ओ अनला ओंख्रिजों जोङो बायदिसिना जों जाजायो जेरैहाय ओ अनलाजों जोङो दाउ बेदरजों जाजायो अनलाजों जोङो अमा अमा बेदरजों जाजायो लाथा एम्फौजों जाजायो साम'जों जाजायो एबा जोङो बेफोर बेदरारिनि बादैबो जोङो जेरैहाय लाइ जों अन फाख्रि जाजायो थाइगिरजों जोङो अन मैखि जाजायो लोगोसेनो जोङो जा मुदुफुल बिबार दङ बेजोंबो जों जाजायो आ दा थाइगिरजों नाजों होननो थाङोब्ला अनला ओंख्रिखौ बेखौ जों जानो थाखाय गिबियावनो अन गुन्दैनि गोनांथि अन गुन्दैखौ जोङो गिबियावनो देनो थाखाय गिबियावनो जों दसे सम अनखौ एबा माइरंखौ गुन्दै जानो थाखाय जोङो गिबियावनो दसे सम सोमनानै लाग्रोयो सोमना लाग्रोननायनि उनाव जेब्ला माइरंआ गुरै जायो होमबानिया जों मोजाङै सुना लानानै बेखौ मोनसे आइजेंआव दिखांनानै नै बेखौ दसे सम दै सरदनो एबा एसे राननो होयो आरो बेनि उनाव ओ आथिखालाव बाहायनाय जेरैहाय उराल एबा दिंखि एबा सि ओ बायदिसिनायाव देना लाग्रोयो नाथाय दानि समावथ' बांसिनानो मेसिनारि बायदिसिना बाहायनानै बा ओ बेफोरजों ओ स देनायखौ नुनो मोनो आरो ओ थेवब्लाबो ओ बिदि देना लानायनि उनाव जोङो ओ थाइगिरजों थाइगिरखौ ओ जोङो मोजाङै ओ खंफा खंफा बोखाना लानायनि थाइगिरनि खङा मोनबा नालाय बेखौ खंफा खंफा बोखाना लानायनि उनाव बेखौ जोङो एसे देख्रुबना लानांगौ आरो बिनि जा गो गोखै दङनालाय गोखै रोसिया ओंखारनाय बायदि ओ बिनि उनाव बेखौ देख्रेबनानै ओ बिनि उनाव जोङो नाजों जानो थाखाय जोङो नाखौबो गिबियावनो मोजाङै एवफ्राननानै लानाय जायो एवफ्राननानै बिखौ बोखांनानि उनाव जोङो ओ थाव गुबैयाव जोङो ओ जा थाइगिरखौ एवफ्रानना लादोंमोन बेखौ होफैननानै जोङो एवनानै बेवहाय दै होनानै जों गोदौनो दोननांगौ आरो नोंथां बिदि गोदौबाय थानाय समावनो जोङो ओ संख्रै संख्रै बायदिसिनाखौ होनांगौ बेनाव जेब्ला गोदोबोाय थायो अब्ला जों गिबियावनो नाखौ होग्रोयो नाखौ होनायनि उनाव जों जा अन गुन्दै देनानै लाखिदोंमोन बेखौ जोङो मोजांङै आखायजों सारनानै होयो जुदि जों बेखौ खनसेनो लखबनानै होयो एबा खनसेयावनो होयो अब्ला ओ बेखौ ओ खनसेनो होयोब्ला नोंथां एसे हालला फैदों औ ओ ओ बिदिनो ओ बिदि ओ जों मोजाङै अन गुन्दैखौ सारना हरनायनि उनाव जोङो गथा जाजासिम बेखौ खारै ओ संख्रि नांजासिम ओ बेखौ ओ नाया एरनानै नायनायनि उनाव बेयावहाय मोदोमनाय बायदिसिना जेरैहाय ओ पिया सामब्रां हाइजें बानलु बायदिसिनाखौ मोदोमनो थाखाय होयो आरो। बिनिया बिदिनो जोंनि ओनसोलाव अनला ओंख्रि संनाय जायो आरो। ओ बिनि बादैबो नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो मा मा संनाय जायोबा माबोरै मा जानाय जायो एसे नोंथाङा फोरमायगोन नामा?
औ हागोन। जेरै सबाय ओंख्रि लानो हायो आरो बेनि अनगायैबो नारजि लानो हायो।
औ
सबायनि फारसे बुङोबा जोंना सबायखौ जोङो न'आवनो फोनायनिफ्राय लानो हायो। आरो खायसे खायसेया बाजारनिफ्रायनोबो बायना लाबोयो। बिदिनो जों सबाय खौ सिगाङावनो एवना लाग्रोनांगौ। एवना लाखांनायनि उनावसो जोंना खुना लानांगौ खुना लाखांनायनि उनाव जोंना बेखौ संनो हायो आरो नोंथा आरो सबायजों जोंना दाउजोंबो जानो हायो आरो दैमायाव मोननाय साम' बेफोरजोंबो जानो हायो आरो नोंथां। दैमायाव मोननाय साम'नि फार से बुंनो हायोबा जोंना सिगाङावनो साम'खौ लायग्रोनांगौ लायखांनायनि उनावसो जोंना सायनांगौ दाननांगौ आरो हुनानै साफा खालामना लाग्रोनांगौ आरो नोंथां। साफा खालामखांनायनि उनाव सो जोंना सबायजों सङोबोला साम'खौ एवग्रोनानै लानांगौ आरो। लाखांनायनि उनावसो जोंना
सबायखौ जेब्ला साम'आ गोदौ गोना अब्ला सबायखौ होनो हायो आरो। बिदिनो ओंख्रिया गोथाव जानायनि थाखाय मस्ला मस्लि बेफोरखौ जोङो देनानै होनो हायो गोदौनाय समाव आरो सबाय ओंख्रि अनला ओं-ओंख्रि बेफोरावथ' जोंना खारैनि गोनांथि जायो नालाय खारैखौ गोदौनाय समाव होनांगौ आरो नोंथां।
औ।
दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होबावनो हागोन नामा?
औ नोंथां। ओ दाथ' जोंना सबाय ओंख्रियाबो बर'नि दिरियारि ओंख्रि नालाय बिनि था खाय बेखौबो अनला ओंख्रि बिदि बायदिसिना मुवा जों जाजायो जेरैहाय नोंथाङा बुंनाय रखम साम'जों, लोगोसे बेदरारि जेरैहाय अमा बेदरजोंबो एबा अमा गोरानजों जायोब्ला एसे जोङो बांसिन गोथावखौ मोनो आ रो नोंथां लोगोसे जोङो ना बायदिसिना जोंबो जाजायो। दा साम'जों माबोरै जायो होनोब्ला गिबियावनो साम'जों जानो थाखायथ' जोंनो साम'खौ नांग्रोन नङा होमबा नोंथां ओ बिनि थाखायनो जोङो ओ साम'खौ दैखरनिफ्राय एबा दैमानिफ्राय हमना लाबोनायनि उनाव ओ जा सानखालि जागोन बिनि गिबि सानखालि जों बेखौ सोमनानै दोननांगौ मानोना साम'आव जोबोद मैला थायो नालाय बेनि था खाय ओ मैलाखौ खारहोनो थाखाय जोङो बेखौ हरफा मानि सोमनानै लाखिनाय जायो। आ बिदि सोमना दोननायनि उनाव बेनि नखानायै जों जानो थाखाय सबाइ जों जानो थाखाय ओ सबाइखौ जों बाजारनि फाय एबा न'खरनिफ्रायनो जा थायो बेखौनो जोङो देख्रुबनानै दोनखायो। ओ बिनि उनाव बेखौबो सबाखौबो दसे सम सोमनानै दयो बेखौ रुइगानो थाखाय आं बेनि उनाव जोङो ओ जा साम' लानानै सोबनानै फैदोंमोन बेखौ जोङो गिबियावनो मोजाङै रुनानै सुग्रोनांगौ मानोना सामाव मैला थायो नालाय बेनि थाखायनो बेखौ हुना सुखांनायनि उनाव सामनि जा थाखोन आरो बेनि जंफार रं दङ बेखौ जोङो गिबियावनो मोजाङै दाननानै एबा बोखानानै लाग्रोनांगोन बेनि उनाव जोंङो आरो खेबसे सामआ गोजोन जाजासिम जों बेखौ आ मोजाङै सुनानै लानांगोन एबा हुनानै लानांगोन बेनि उनाव जोङो ओ सबायाइखौबो बिनि जा गोसोम बिगुर थायो नालाय बेखौबो जोङो खारजोब जासे मोजाङै हुनानै सुनांगौ बेखौ बायदिसिना बेफोरखौ गासैखौबो लाजोबनायनि उनाव जोङो ओ गिबियावनो सामखौ एवफ्र्रानानै लाग्रोनांगौ थाव गुबयाव होनानै दसे सम बेखौ एवफ्रानानै बोखांखांनायनि उनाव जोङो ओ सबायजों दैजों जोङो नांगौमाखिनिखौ जों दैखौ होनानै गोदौनो दोनो आरो नोंथां खालि ख्रुइ होनानै बिनि उनाव आ बिदि गोदौनाय नायाव आ जेब्लासिम गोदौनानै सबाया गुरै जाया अब्लासिम जों गोदौनो होबाय थागोन आ बिनि उनाव जेब्ला गोदौनानै खारै संख्रि नाङो अब्ला जोङो बेवहाय साम' खौ होयो साम' खो होनायनि उनाव गोदौबाय थानाय समावनो जों बेवहाय मोदोमनो थाखाय जेरै फालौ पियास सामब्रां हाइजें ओ जाब्रां बायदिसिनाखौ जों देग्लिनानै होयो मोदोमनो थाखाय एबा गोथाव जानो थाखाय ओ बिनि उनाव जोङो गोदौबाय थानाय समावनो आ बेखौ इसे एरनानै होयो गथा जानायसिम इसे गोथाव जान जायबायदि जोङो मोजाङै बेखौ एरबाय थायो ओ बिनि उनाव लोगोसे दाथ' बायदिसिना गेस-गेसफोरजों संनायखौ नुनो मोनो नङा होमा नोंथां ओ सौखायाव संनायखौ जोबोद खम नुयो ओ नाथाय बे सबाय ओंख्रिखौ एबा अनला ओंख्रिफोरखौ अराव संनायनि गो थावानो आलादाखा एबा अराव संनाया जोबोद गोथाव आ बिदि ओ संनायनि उनाव जेब्ला गथा जायो अब्ला जोङो बेवहाय मोदोमनो थाखाय जेरैहाय हाथाय बाजाराव एबा जोंनि न'खरावनो ओ गायना लानाय गंगार धुन्दिया एबा जा गोरलै धुन्दिया मोनो बे खौ जोङो आ होयो आरो नोंथां मोदोमनो थाखाय बेखौ होनायनि उनाव जेब्ला ओ गथा जायो ओंख्रिया अब्ला जोङो आ बेखौ खांनानै दोनो आरो नोंथां बिदिनो जोंनि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंना दिनैस समाबो जानानै फैबाय बिदिब्ला ओ नोंथांजों लायरायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलाव संनाय खावनायनि बागै फोरमायबाय ओ बिदिब्ला दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ फोजोबनो हासिगोन दे नोंथां
औ नोंथां गोजोन्थों नोंथां